औ नोंथांआ खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां। औ जोबोद मोजां। अब्ला नोंथाङा दा मा खालामना दं?
दा दं नोंथां आ दङ ओरैनो आं।
ओरैनो आं फ्रि टाइमाव दं दायो औ जोबोद मोजां बिदिब्ला। आङो नोंथांखौ बे समाव गोसोखांनानै मोनसे गोनांथार जोंनि ओ बर' समाज आव सोरजि जानाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां फन खालामनाय जादों।
औ नोंथां।
जागोन ना नोंथां?
औ औ थारैनो मोजां नोंथां आ बे मोनसे आयदाया जोंनि औ
आयदा जोंनिया बर' फोरा जे माखासे आइजें आइला ओ सोरजिनानै बाजाराव फाननो ला होयो दा जोङो आइजें आयलाफोरखौ बर'फोरजो-जों सोरजिजानाय। आ आखाइजों सोरजि जानाय मुवाखौ जों बाजाराव मोननो हायो। बे खौनो जों जा हायो मा माखौ मोननो हायो बे सावरायनो लागोन। मानो होनबा बेयो मोनसे सावरायनो गोनां आयदा।
थारैनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गाव गावनि आथिङाव गसंनानै संसारखौ जाबोदों एबा समाजखौ दैदेनबोदों थिग बिदिनो जोंनि संसार जानायाव गोनां जाबोनाय जाबायदि आइजें आइला आरो मोसानाय मुसुरनायाव जाबाय आइजें आइला बेफोरखौ जों बानायनानै लाबोदों गावनि आखाइजोंनो थिग बिदिनो जों मिथिंगायाव मोननाय आ आरो जोंनि संसाराव नि संसार सानफ्रोमबोनि जिउ थांना थानाय थानायाव गोनां जानाय आइजें आयला बेफोरखौबो जोङो गावनो गाव सोरजिनो दा थिग बिदिनो नोंथांनि बे टपिकआ बेनोसै। जेराव मार्केटआव मोनो नङा होमबा बाजाराव द दा नोंथां औ सोरजिनानै मार्केटआवबो जोङो बेखौ औ सावरायगोन आरो। दा बेखायनो आं नोंथांनि फारसे बेखौ हरनाय जाबाय टपिकखौ।
जोबोद मोजां। अब्ला आङो जोंनि ओनसोलाव मोननो हानाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो नाजानि
थारैनो।
थारैनो औ जोङो ओ जि बोसोरनि सिगां साननानै नाय जि बोसोरनि सिगां जोङो जोंनि गामिनि ओ सप्ताफ्रामबो जानाय बाजारफोराव जोङो नोजोर होयोबा मोन मोनोमोन बर'फ जा जेराव आबादारि मोनसे हारि होननानै बुहुमनि मादावनो मोनसे सिनायजानो हानाय हारि दा बिसोरो आबाद गाहाय सोनारनानै थाग्रा हारिखाय बिसोरो आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो गाहायै जोङो साल दंफांखौ दाननानै लाबोनानै बाजाराव नांगोल नांगोलखौ सरि साल दंफांखौ दाननानै नांगोलनि महर हर होनानै बाजाराव फाननो लाबो बैयो सासे ओ नांगोल दानगि रिया बै खौ जों मोननो हायो बेनिफ्राय खदाल खदाल बिखुं खैरो खैरो बिफांनि बानायो। सालखौ बानायो। खदाल बिखुंआबो जोबोद गोनां। बेनिफ्राय जों खायफा खायबा माने ओ गोनां जानाय सुबुंङा बुंङो जाय नांगोल दानग्रा बिथांखौनो आंनोबो जुंगाल दाननानै लाब बो।
नंगौ नोंथां।
मोजां दंफांनि होनोब्ला जुंगालखौबो जों मोननो हायो। आरो जोङो मोननो हायो मोसौ ख' खुगायाव गानग्रा
औ।
बिदिखौबो औवा जों बानायनाय जायो बेखौबो जों बाजाराव मोननो हायो।
नंगौ नोंथां।
गोबां माने बेफोरबायदिया आथिखालाव एसे खमायबोबाय। माने मोनो थेवब्लाबो खमायबाय आरो।
नोंगौ नोंथां।
जोंङो थाब थाबै मोननो हाबावनाय माखासे बर'फोर सोरजिनाय आइजें आयलाखौ आं ओ रिसेन्टलि मोननाय फोरमायनो सानदों। जेरै ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जेखाय औवाजों हेबनाय जायो। बेखौबो बर'फोरा आथिखालाव मावो आरो बाजाराव फाननानै ओ गोबां गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो संनानै होयो। दा बे मोनसे ओ रां खान्थियारि फोजौनायनि मोनसे मोजां लामा जोंनि आथिखाल समाव दा गोबां मानसिफोरा बे खामानिखौ ओ रोङोब्लाबो माखासे सुबिदा गैयैनि थाखाय मावनो एसे गोब्राब मोनो। नाथाय जाय बिथांमोनहा मावदों बिथांमोना ओ बिनि सुबिदाखौ लानो हागासिनो आरो राङारि बेनि अन गोनांथार दंबावो जोंहा औवानिनो सोरजि जानाय संग्राय, सान्द्रि, सान्दांगा, फिथा सान्द्रि बेबायदि मुवाखौ जों सोर बिनानै लायो आरो बा जाराव जों मोननो हायो। आरो दा नै गोलोम बो बोथोराव जोङो बाहायनाय गिसिब सिबनो थाखाय औवाखौ मोनो फिसा फिसा खाथि जिरनानै ओ खायफाबा ओ दुलरै खायफाबा सारि खनिया खालामनानै गिसिबखौ फिदिंनो थाखाय औवानिनो ओ गन गथाखौ होनानै गनथ' नङा बेखौ ओ औवा बिजौखौ सोना हास'नानै सोनानै होनाय जायो मा होनदों नोंथां? औ बेखौ इंलिसाव रिं बुंगोन नङा होमबा औ नोंगौ नोंगौ इंराजियावथ' जों रिं बाय जों बेखौ आखाइ हमग्रा देन्था होनो ब्लाबो जागोन खोमा जोंनि बर' एक्जेक्लि आं मि थिया मा होनो। आं बेखौ बुंबाय आरो बेखौ सोर फुजियो आरो मोननो थाङो। बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गिसिबखौ मोनसे गोनां बार सिबनायावल' बाहाया जोङो मोनसे गोनां हाबायावबो बाहायनाय जायो जेरै- हाबायाव बर' हाबा बायं हाबा गोलावाव जुदि गिसिब नङाब्ला नंगौ। नंगौ थारैनो बे बरायनायाव जोङो बाहायनाय जायो बे फोरबायदि आखाइनि हाबाया जोंनि समाजाव इयुनावबो ओ गोनां बेनिखायनो जोंनि इउथ्सफ्रा सोलोंनानै लानाया गोनां। आरो बेजोंनो आथि खालाव थांनानै थानाय राहाखौबो खालामनो हायो आं बेखौ हायो नंगौथारैनो। बेनि अनगायै जोङो मोननो हाबावो ओ औवाजोंनो सोरजिनाय ना हमनो थाखाय बाहायनाय जेरै सेन नङा होमब्ला नोंथां फल' जोंनि ओनसोलाव फल'खौ फ्राय बाहायनायखौ मोननो थाङा मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव बिलो नंगौ नंगौ बिलो गैबाङा नालाय नोंथां। ओंखायनो । सेनफोरा बांसिन सोलियो। बाजाराव जोंनियाव फल'खौ नुनो थांबाङा आ रो जोंनि ओनसोलाव खिन्थु गोबां ओनसोलाव बाहायो फल' दा जोङो सेनखौबो ओ मोननै मोननै रोखोमाव मोननो हायो
नंगौ
फाइरि बेहा गोबां माने हाबग्रा गुदुं लामा थायो आरो ओंखारग्रा लामाया बरनग्रा लामाया मोनसे सेन फाइरि होनो जोंनिथिं आरो मोनसेया नरमेल सेन आरो ना बे मोनसे ओ दोरोङारि गोबां माने बोसोरनिफ्रायनो बर'
सानानै दोनो नङा होमबा ना आरो खांख्राइनि थाखाय बेफोरखौ
बे खौबो आथिखालाव मोननो थाङो जोंनि बर'फ्रानो मावो बिदि खामानि खौ
ओ माने नोंथां बे मोनसे जों बेखौ नुबोनाया जोबोर मोजां जादों जेराव जोंनि बे आखाइनि हाबा मावनानैनो जों बेखौ मारकेटाव लाबोनो हादोंना आरो बेवहाय जोंनि जि थु आखाइजों सोरजि थाइ मिथिंगानिफ्राय मोननानै मिथिंगानि बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननानै बाहायनानै बेखौ जों मार्केटआव लाबोदों बावहाय प्रडाक्ट हिसाबै आरो रांखान्थियारि जों सुंथानाय मोनो नङा होमबा
नोंगौ थारैनो नोंथां ओ बिनि अनगायै नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे मोनबावनो हानाय जेनबा जोंनि ओनसोलाव मोन मोनाखै नोंथांमोननि मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ नों थांमोननि ओनसोलाव आं बुंनायनि अनगायै माखासे फोर मोननो हाबावगोन नामा?
नंगौ नोंथां ओ ओ बर' हिसाबै जोङो बेखौल' नङा गोबां आखाइनि हाबाबो रोंगौ बे जानाय लोंनाय आदारखौ जों बुथुमनानै लाबोदों जेराव सानदांगा बे सानदांगाजों दबाय जोङो ओ माइ जि जिगाबफोरखौबो सालियो ओमफ्राय आरो ना हमनायफोरावबो बेखौ बाहायो मेथ'खा दैखोनायफोराव ओमफ्राय नोंथाङा जेराव मोसौ ख' होनदोंना बै मोसौ ख'खौ जाबाय जोङो हालेवनायाव बाहायो बेखौ जेराव न' आ जुदि खोथियाथिलि हालौवो बबेबा बारि खनायाव हालौवो माबा मोनसे बेखौ जाजानो गिनानै बा दुब्लियाव हालौवोबा जों औ मोसौनि खुगायाव जेन गुबुनखौ ओ दा खहा खालामदों आरो गुबुन आबादखौ बिनि थाखाय थिग बिदिनो नोंथां मा मा होनो बियो आस्रा आस्रा सारनाय बियो जेआ बेखौबो जोङो हेबो आखाइजोंनो औ बिदिनो गोबां रोखोमनि आइजें आइला दङ नंगौ जेराव फिसानिफ्राय लानानै
नंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो आथिखालाव जोंनि ओ ओ ओनसोलफोराव खोब गोबां बर'फोरानो ओ सिगाङाव जों सिखा रुवा खदालफोरखौ गुबुन हारिनियाव बायनो गोनां जायोमोन दाबो बायो खिन्थु जोंनि मानसिफोराबो आथिखालाव बेबायदि खामानिखौ मावनो सोलोंबाय नोंथां दा मा नांगौ दा बे सिखा दिहुननाय फुख्रि दिहुनन्नाय बेफोरबायदि खामानिखौबो मावनानै बाजाराव लानानै फैयो आरो गोबां ओ कास्ट'मार्सफ्रा बाहायगिरिफ्रा मोजां मोननानै गले गले गोनां बायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो
थब ग ख ज थाखाय मानोा ज गिबियाव सिखाखौ बायो गुबनिफ्राय नौ बियो गोदो नाथाय बे सिफुंखौ जोंथ' गावनि आखायजोंनो बानाय जायो जोबना लायो नङा होमबा औ बेफोरखौ जोङो नांगोल दाननो हायो नांगोल जुंगाल अब्ला बे सिखा बिखुाथ' जोंनि बुहुत गोरलैथारमोन गोरलै खामानि नालाय बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोन मोनबोदों आरो नाथाय फारागा बेल' नोंथां गोदो जों गोबां बेबायदि आइजें आयलाखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव एसेब्लाबो खमै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव मोसौनि ख होनदों नोंथाङा मोसौनि गब'नि जायगायाव मोसौनि जायगायाव ट्रेक्टर फैबाय दायो नङा होमबा थिग बिदिनो बाहायनाय आइजें बाहायनायखौ जोङो खम बिबाङै नुबोदों आरो
नोंगौ थारैनो। दा अब्ला जोङो नोंथां समाबो जाबाय बे समाव जों लाखिनो हासिगोन न दोनथ'दिन गोजोनथों नोंथां। दे